खोनायाखै? हेल' औ खोनाबाय।
हा?
औ।
खोनाखै।
ओ दासो खोनादों। मा खालायगासिनो दं दालाय?
दं ओरैनो।
दङ ओरैनो।
औ। दहाय बल जाहैदों मोनलाय, जोहैदों?
औ।
बे मा गरनै गरथाम सोनाय जादों
उ
हा
देरहाबोदों आर ना होमा देरहाबो नंआ होमबा
उम
हा खोनाया
अबेजों गोलैयामोन थिना थिना अबे गोलैआमोन
मर' हारि
बि खल बे जाखार नामा दाख्लै मानसि जादों
मारै दां गामि बाय गामि नांदोंमोन
नाङो
गामिनि एसे मानसि
उम औ
हा
ओमफ्राय माथो बोरमा फार्म खालामदोंलाय बेसे गिदिर गिदिर देखो
बोरमा फाराम एसे बुरजा खालामदोंमोन आं फन्द्रथासो हा हेल'
ओमफाय बेसे
मोजां खोनाखै
मारै होनदों मारै होनदोंमोन
औ खोनाबाय
मा
खोनाखै आरो
दासो खोनादों
माथो फिसा फिसा गारांङानो
खोनाबाय
औ खोनाबाय
बहद गिदिर गिदिर देरथारबाय नामा होनदां
एसे गिदिर गिदिर देरबाय
बोरमा थाग्रा गग्राया ओरैनो बैसां न' लुना बैसां इसे खालामदों गाखोलायग्रा
न'वावनो न'आव ना बाहेरायाव।
बाहेरायाव
आरो मा गांसो फोरा नागिरनो बहा
गांसो गांसोफ्राथ' दाथ' प्रशब्लेम गैथ'वा ओमफ्राय अखा बा गांसो दाननानै होफैनांगौ आरो
औ
जोंनावहाय बबावखानो अबाव मानो ना
न'निफ्रायनो खारखाया बोरमाफ्रानो जा मोजां मोजां।
सोरनाबा सोरनाबा मा लायनानै
ओम खानां खाया हगारखायोसो नालाय थारमाने
ओम
नो देरो
ओमफाय बे खामानि मावनो होननाया माला मावहैयोनो थासुमलिखौ हाग्रा एवनो होननाया?
थासुमलियाथ' माला मावनाय जायो दाबो मासेआवसो बिस थारिखसोआवसो मावनो होनदों।
नायफैसै होनदोंमोनलै अफिसार नायफैसै होनदोंमोन हाग्रा एवनांगौमोन।
फुरी मावजागोन बे खबर होलाय दो जायखिया खबर होलायलायदो होनदां।
खोनायाखै खोना खोनायाखै दा?
खबर होलायलायदो होनदां एवोबा।
मारै?
खोनाबाय?
खबर होलायलायदो होनदां।
खोनाबाय?
एवोबा हेल'
मारै जाखो माथो खोनायासै‌?
हेल'
खोनाबाय?
औ खोनाबाय।
हेल'
औ दासो खोनादों माथो टावार थाबथादो नामा?
नेट नाङाखै खोमा!
ओं। ओं।
खबर होलायलायदो होनदां मा एवोबा ना हाग्राखौ एवोबा खबर होदो।
बिदिखौ देलाय फाननो मोनो खोमा एसे
बेसे गोजौ गोजौ देरखोथाय आं नायनायानो जाखै माथो?
हो?
एसे गोजौ जाबायदां!
उम।
जाबाय।
ओम ओरैजाय थांनाय जायासैना।
ओमफ्राय जोंहा एम्फौखौ लाला ओमफ्राय एम्फौ लाफिनांसिगौलै
दा बिलाइआ मेरलाना लाफिननांगौमोनथ' आरो
औ। लायो लाफिननांसिगोन।
उम।
लानां गौमोन। माइलि बिजनि एसे द्रेसनि आन्था मायनो ओंखारोना।
उम। मल बेसे माबाबा। आरो बिनो खुदुंबो जायोना बे मेचिनखौ लाबोनो होनदोंमोनलै। बे थारखौबो जि माबा खुन्दुं थुनग्रा मेसिना मा नाम आ
आं आं बारा मोनथिलायलाङालै
खुन्दुं थुनग्रा मेसिनना
उम
लाबोनांगौ होनदोंमोनलै बे थार आरो थारबो दंमोन ना थारना गंनै लाबो ग्रोनो होनदोंमोन जि दानो गामसाफोर
सोलोंनोबो हायोना जोंबो ना
हो
सोलोंनोबो हायो
मानसिफोरा आराम जायो ना?
उम
दा दानो मानो दानो मानो मोजां जायोदा
लासैनो फेदेरलांनो हागोन आरो फास्स्टआवलाय बहा लासैनो फेदेरलांनो हागोन खोनाबाय
औ
लासैनो फेदेरलांनो हागोन होनदां
सिदा गंनै लाबोनो होनदों मोनदा औ
गंनैबाबो थ' थोब्ले माब्ले जायोना
गंनैयानो थोगोन दां
उम
माबादि गयोथाय मोजां गयो होनला बायदोंमाथो मानसिफ्रा
माखौ
मिसिना
उम
न'नि बायदि बिदि दानायसै जागोनना जाया
हा
न'नि बायदि मोजां जागोन ना जाया मेचिनजों दानायबा
नङाब्रा बे खुन्दुं बखगोरनायाब्रा मिसिनजों
उम
दानायोदा ओ
उम
गासैबो बानाय जोबो ना‌ बिसोरो
उम
रानान नङा बांनो औवानि औवानिया गोबाव लायदोंलै सोरखिया बानायनाया बेयो
उम
औ मावगासिनो
हा
मावदों न'फ्राव
न'फ्रावथ' ओरैनो थाबा न'फ्राव आंनिसो खामानि जाजोबखायो
जोंहासो
रावबो गैयाना
मालाय नोंस्रा सो बिनदाज थार दां
हा
बिनदास खायसो रायजाबाय थायो
नोंसिना मालाय बिनदास फिफायानो मावजोबखायोबालाय
ऐ आं खोद खोथिया फुना फैखांनाबो आर गाबोन गायगोनदां हालौवगोनबो खोद-माबा खासिया गायनागिरदों
हाजिराफोर नांगौबा आं खौ लिंहरदोब्रा
एबार आलि दाननांगौ दंनो आलि दाननांगौ दं एबार लिंहरगोन आं नों खोनो
उम
मास मोनसिम गायोना उम हरगोन आं मबाइल जोंनो आंखौल'
उफाय गैलालै उफाय गैला बेबायदि मावाबानो
हरै दैया हैयालायनो रानजोबलायबाय थब थब गायाबा ओरै दलाहानिया थासिरायानो नामा दैयाबो लोमलाब है लोमबाथाय लोमबाय अखा हाबाथाय
खाासिया माखासे गायखानांगौ आरो दलहानिखौ
दलहायाव खाायसि गायाबा जायाना
उम
माबायोलै दैजों माबायो मा होनो थैयो।
दै लोमोना
दैयानो दैलोमाबा बे नै थाखोनि
उम
मालाय नोंसोरनिथिं दैया मोजां थायोदां
है जोंथिबो मोना अखा हाबाल' ज्राव ज्राव फैयोना।
ओमफ्राय दहाय हायाखै नामा बुरजा बुरजा? बुरा बारिथिं अखा हायाखै दहाय? दहय अखा हायाखै
ओ हो
उम
हायाखै
ओइ माबासोयाव फुङाव हादोंना
उम
बारथा ना एकथासोआव हादों ना?
उम बार'था बार'था फिफ्टिसोआव हादोंदां
उम
दोनथ'सै होनबा।
हो
दोनद'सै हेल' दोनथ'सै होनबा होनदों आं हा दे होनबा दे।
औ जि मिनिटल' खालामोन दा दे होनबा ना दे होनबा।